हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? अ नोंथां ओ नोंखौ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंङो दावबायनायनि सायाव ओ एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जा सावराय जागोन दे नोंथां।
औ जोंङो दावबायनाय बुङोबाथ' नोंथां जोंङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौ जोंङो माबा मोनसे जायगा नायनो एबा जों बेवहाय बेरायनो थांनायखौनो दावबायनाय बुङो ना नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ औ बे दावबायनो थांनाया जोंनिया ओ गुबुन गुबुन ओ जायगायाव थांनाय जायो बेनि बेवहाय जोंङो बोसोराव माब्लाबा जोंङो गोलोम बोथोर जाबाथाय जोंङो गुसु जायगाफोराव जोङो दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो सुबुंफोर खौ आरो बैदिनो जोङो दाव औ दावबायनो थांनायाव नोंथां जोङो गोबां नांगौ जानाय मुवाफोर ओ थायो बे नांगौ जानाय मुवा हिसाबै जोङो बै जायगायाव थांनानै जोङो गानहैनो थाखाय जोङो गाव ओ गाननाय गस्ला लंपेन्ट एबा बेनि अनगायैबो गुबुन बायदिसिना जोङो लामब फानांगौ जायो
औ
अ आरो लोगोसे जोङो औ बेनि अनगायैबो जोङो बैफोराव थांनानै जोंहा माबाफोर बेमार आजार जा जागोन एबा जाबाथाय जोङो बैनिफ्राय सांग्रांथि मोननो थाखाय जोङो लोगोसे ओ मुलिफोरखौ जोङो बायना लांखानाया ओ साबसिन जायो होननानै सानो नोंथां
दिबाबो नों नि बुंनाय बादिनो साबसिन जायो औ।
औ नोंथां बिदिनो आरो जोङो बै जायगायाव थांनानै बै जायगानि ओ माबाफोरखौ हमना लाबाय जायगानि जि थासारि थास थासारिखौ जोङो नायनानै जोङो बेवहाय ओ जोङो गोरोबना थानाया साबसिन होननानै सानो नोंथां। आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना दावबायनायनि सायाव।
औ हागोन नोंथां दावबायनाया ओय बायदि दे दावबायनाया मोन सेस सोलोंथाइनि बाहागोबो नोंथां। जायखौ जों सोलोंसालिफोराव फरायसालिफोराव यै गिदिर गि गेदेर कलेज बायदिसिना फरायसालिफ्रावबो जों दावबायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो दावबायनायाबो गोनांथि जायो ओ जों दाव बायनायनि गेजेरजों बायदिसिना मिथिंगायानि दै बाज्रुम हाजो हाला दावमा दाावसा जिब जुनारखौ नुना मोनसे खन्थाइ लिर बुथुमनोबो हायो नोंथां। बिदिब्ला ओमफ्राय नोंथां बिदि दावबायनायनि गेजेरजों गावनि गोसो सिङाव माबा मोनसे दुखु बायदिसिना जेंना सोमजिनायफोरखौबो दावबायनायनि गेजेरजों जों स्रां खालामनो हायो नोंथां आरो दाव बायनाया गोबां मोनसे रोखोमजों हान्था मेला खालामनोहायो जेरै जोंनि ओनसोलफ्राव बे गुबुन दाबसे थांनो बायदिसिना बांसिनानो बासफोरखौ लायो आरो बायदिसिना ट्रेन एयारप्लेन एयार एर' उरानजार बायदिसिनाजोंबो जों दावबायनो हायो गोजान गोजान जायगाफ्राव ओ हादोर गुबुन हादोर बायदिसिनाफोराव जों दावबायनो थाखाय एर'प्लेनफोरनि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गोलोम बोथोरावबो दावबायनो थांनाय जायो गोजां बोथोरावबो। गोलोम बोथोराव जों ओरैबायदि मोनसे फ्रेस जागा दै बाज्रुम हाजो हाला मिथिंगानि बायदिसिना जागाफोरखौ नायनो थाङो देहाफोरखौ मोजां लाखिनो आरो बायदिसिना मिथिंगायनि नुथायखौ जों नुनानै जाहाथे जों गोजोनो। गोसोआ बि दिनो दावबायनाय नुनो मोनो आरो आरो गोजां बोथोरावबो नोंथां बायदिसिना बर'ब गोलैनाय हाजो हाला एकदम गोजौ गोजौ बाय दिसिना हाजोनिफ्राय गुसु गुसु बारा। हावा बरब। जों गोजांनाय जायगा बा नायावबो जों था-थाङो। ओ गोजां बोथोराव। ओ नुथायखौ जों मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय नुथाय। बेफोरखौ नुनानै जों गोबां गोजोननाय मोनो आरो लिरथुमनानै मोनसे नटस बानायनानै लाबोनो हायो फट सेबखांनोबो हायो। फट सेबखांनायनि गेजेरजों जों। गोबां मानसिनो देखायनो हायो फोरमायनो हायो जाहाथे बै जागाया साबसिन हामसिन। बेबायदिनो आरो नोंथां आरो दावबायनायाव जों सोलोंथाइयाव जों गोबां हेफाजाब होयो दावबायनायनि गेजेरजों मानो होनोबा जों सोलोंथाइ। जों सोलोंसालियाव थांनानै जों बायदिसिना मिथिंगानि बायदै। फरायनो मोनो। आबहावाफ्राव बेबायदिखौ जों थारैनो मेगनजों खोमाजों नुबोनो मोनो खोनानो मोनो बिदिनो नुयै खोनायै जों बांसिन जोंनि। जिउआव नुनाय बेसादखौ जों थारैनो गोबां मोनाव थायो गोसोआव सेबखांना लाखिनो हायो बेबायदिनो। फरायनाय आरो आबहावा बायदि सोलोंथाइ। जों जों नुनानै गावनि रोंगौथिखौ जों बाहायना गुबुननो फोरमायना जों मोनसे। ओ गियानखौ बु थुमना लानो हायो नोंथां नोंथांनि बायद दिब्ला दावबायनाया सोलोंथाइनि बाहागोआव माबायदियै हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायना हो सुंथाबै।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिया बै दावबायनाया सोलोंथाइ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जोंनिया जोबोद मदद होयो बे सोलोंथाइ। जे ओह जोंथ सानफ्रोमबोनि जिउआव। जोंङो माने ओ जों सोलों थायखौ। लाबायानो थायो आरो जोंङो बेबायदिनो उन्दै समनिफ्रायनो थैजासिम जोंङो सोलोंथाइ। खौ गोनांथि जायो आरो जोंङो बेबायदिनो फरायसालियाव थांनानै जोंङो सोलोंथाइ लानो हायो लोगोसे जोंङो दावबायनानैबो जोंङो सलों फिथाइखौ लानो हायो होननानै सानो नोंथां आरो बे दावबायनायाव जों सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला बेवहाय जे जोंङो सोलोंथाइ हिसाबै जों बुंनो हायो बै जायगायाव थानाय आ दै जाय गायाव थानाय थासारि बैयाव मा रोखोमै थायो बेफोर जायगाफोराव जोङो थांनानै मिथिनो मोनो आरो बेवहाय बै जायगा दावबायनाय जायगायाव मा रोखोमै जानाय लोंनाय बेफोरखौबो जोङो मिथि मिथिनो मोनो आरो मैगं थाइगं बायदिसिना मा रोखोमै संनानै जायो बैफोर संना जानाय खौ जोङो औ मिथिनानै जोङो गावनि जायगायाव एबा न'फोराव फैनानै जोङो बैफोर ओ मुवा खौ जों बानायनानै जाफायनो हायो लोगोसे जोङो ओ गामिनि एबा जोङो ओनसोलनि सुबुंफोरनोबो बैफोरनि बागै जोङो खोन्थानानै ओ बिसोरनोबो जोङो मिथिहोनो हायो स' सोलों थाया बै बिदिबो जोंनिया बुंनो थाङोबा हेफाजाब जायो आरो गोबां बिथिङावनो जोङो बिदि सोलोंथाइ मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै थाव जोङो थांनानै बायदिसिना बिफां लाइफ हां एबा दाउसिन दाउला थानाय जायगायाव थाबा जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो बैफोर मिथि फिनानै जोङो बेफोरखौ लिरथुमनानैबो दोननो हायो हायो नोंथाङा बुंनाय बायदि
अ नंगौ थारै नंगौ बिदिनो आंबो नोंथाङनि बादिब्ला बिदिनो दावबायनायाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोङो मोनसे गुबुन आसार खान्थि थि बायदिसिना बेफोरखौ जों बेनो नायनो सोलोंनोबो थांनाय जायो सोलोंथाइनि खेथ्रआव जाय जिहेथु जोंनि ओनसो ओनसोल बायदिसिनाफ्राव आबादारिफ्रा आबाद मावो आबादखौ माबायदि मावो मा गुबुन जायगायाव माबायदि रोखोमनि आबाद गायो आबाद मावो बेफोरखौ जों नुनानै मेगनजों सोंस्लोंबोनो हायो सोंनानै आरो आरो नोंथां जोंनिदि हि दानाय लुनायफ्रावबो जों दावबायहैनो हायो बायदिसिना गोबां गेदेर गेदिर सि दानाय इन्डास्ट्रिफोर थायो दारिमिन बेफोर खौ नुनानै जों मा मा सि दायो मा मा बानायो बेफोरखौबो जों नुनानै नोंथां सोलोंनो हायो सोलोंथाइनि खेथ्रआव दावबायनायाव।
नोंगौ थारैनो नोंथां।
आरो जोंनि दा जिथु दानि जुग नोंथां जोंनि दावबायनायाव जों बिगियान जाय खौ बिगियाननि बानायनाय मुवा बेसादफोर खौ नायनो थांनो हायो नोंथां। बेफोराव जों माबायदि बिगियाना दावगाखो बिगियाननिफ्राय मा मोनखो बिगियाना मा बायदि ओ दानि जुगाव बेसेबां गोजौआव जौगाखो बिगियाननि गोबां रोखोमनि ओ बानायनाय नुनो मोनो जायखौ जोङो इंराजि सोदोबाव साइन्स मिउजियामफोरबो होननाय जायो। खाथिनि ओनसोलफोरावबो नोंथाङा बेबायदि मिउजियामफ्राव थां थांनानै गोबां एडभान्स ओ जौ गोजौआव जौगानाय मोनसे बेसाद दिहुननाय नुनो मोनदों जायखौ जों अख्रांनि हाथरखि हाला अखाफोर बायदिसिना नुनाय बेसाद नायहरनो हायो जायखौ जों जोंनि प्रिथिबि जोंनि बुहुमनिफ्राय
बेफोरखौ जों आं नुनानै नोंथां ओ गोबां गोग्गानाय मोनदों गोबां गोसोआवबो गो-गोबां गोजोननाय मोन दों जोंनि बे जुगाव बुहुमा एसेबां जौगाजों बिगियाननि बायदिसिना मुवा बेसादजोंनो आरो बेफोरखौ नुनानै जोंबो जाहाथे सोलोंनानै बेनिफ्रुइ साबसिननाय आरो मानसिफोरनि जिउआव सोलिबाय थानायाव हेफाजाब होनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बिगियाननि जोहै बानायनानै ओ हेफाजाब होना खालामो। नो हायो बेफोरबायदिखौ जों नुनानै नायनो थांना दावबायनानै सोलोंबोनो लुुबैयो नोंथां आरो बेनिफ्राय नोंथां जों गोबां जायगायावनो नो ओ दावहैबाय दावबाय है। हैनायावनो नोंथां जों गोबां बाथ्राबो मिथिबोबाय आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां